नोंथां
औ खोनादों नोंथां औ खोनादों
नोंथाङा फ्रि जा फ्रि दं नामा
औ फ्रियानो दा
औ नोंथां आं कल हरनाय जाहोनानो जाबाय आं मोनसे टपिकाव रायलायनो नागिरदोंमोन नोंथां।
औ औ
बे बेनो जाबाय टेक्न'ल'जि जोंथ' मिथि खायो बयबो टेक्न'ल'जिया मा बुस्थु माबायदि दा जों टेक्न'लजिखौथ' गोबां जाहोननि थाखाय मोनथियो। जेरै बिदिनो बुस्थुफोर माबोरै खारो माब्रै माजों खारो इदिनो जेरै जोंना गारि गारिया माजों खारो जोंना गारिया गोबां माबा पेट्र'लजोंबो खारो डिजेलजोंबो खारो आरो बिदिनो इलेक्ट्रिकबो थायो बिदिनो बाइकफोराबो पेट्रलजों खारो बबेबा इलेक्ट्रिकबो थायो बिदिनो जों मिथिखायो आरोना। बिदिनो गोबां माबा थायो टेक्न'ल'जि। ओमफाय दा माबा नोंथांफोरा माबा मोनसे टेक्न'लजिनि बागै रायज्लायनो सानदों नामा?
औ एसे रायलायनोसै दे मानि मानि बागै रायलायनो? हेल' खोनादोंना? औ खोनादों।
औ
आं एसे फोरमायनोसै नाबा फंनैसो बाथ्रा। नोंथाङा दिदि होनदों बे आजिखालिनि जुगाव जेनेबा टेक्न'लजि टेक्न'लजिखौ बाहाय बिगियान होनो। बाहाय बिगियानाव माने आजिखालिनि जुगाव जों नुलांगासिनो दं जोंनि फिउचाराव जा बारायनानै दं बेयो आगोल जेनेबा नों एगजामपोल माबाखौनो लानानै ला नै जेनेबा लाइटनिखौ लानानै ला। लाइदा आगोल जों माजों फरायोमोन लेमजोंसो फरायोमोन ना लेमाव जों केरासिन होननानैसो फरायोमोन। मानि फरायनाय नङा बेलेग खामानि मावनोबाबो लेनायसो खालामोना खामानिफोरखौबो। आजिखालि जुगावनो एलइडि लाइट फैबाय। होमबा जोंनि जोंनि खस्थ'खौबो खम खालामबाय आगैनि बादि नंला। बिदिनो जेनेबा आगोलाव गिसिब दंमोन एबार फेन फैबाय एसि फैबाय। बिदिनो आरोमाने टेक्न'लजिया बाराय बारायलांगासिनो दं बे दिनै दिनैनिफ्राय गाबोन बारायलांबाय थागोन बे।
औ
खोनादोंना नोंथां।
औ
बिदिनो आरो बेलेग बेलेग टेकन'लजि दं बेल' नङा। जाबा नों नोंथाङानो होनदों गारि मथर गारि मथर जोंनि आगोलथ' गारि मथर गैयामोन ना। जेनेबा आगोलाव मोसौ बेलुर दंमोन मोसौ बिलुरजोंसो जों गोजान लामा थांनांगौमोन। आजिखालि गारि मथर दं। गारि मथर जोंनि खस्थ'खौबो खम खालामबाय नोंथाङा जे नों पेट्रलजों इउस खालामो। बेलेग बेलेग इलेकट्रिक होनो इटानल दं इटानल दि पेट्रल दं मेनला बेलेग बेलेग दं मानि। बेनोसै आरो उनाव नोंथां एसे माबाफोर सोलोंनो माबाफोर औ मानि
दा टेक्न'ल'जियाथ' बहुत गोबां गोबां साम सामफ्रामबो ओंखारबाय थायो गोदान गोदान मोजां मोजां टेक्न'लजि आरो सिगां टेक्न'लजि होननाया बारा गैयामोन। दा गोबां ओंखारबाय दा ओरैनो सिगां माने बिदिनो दुब्लिफोराव बिदिनो बिराद खस्थ'मोन मोसौजों हालेवनो दा इदिनो नायदो ट्रेक्टर मेसिनफोर फैबाय। बिदिनो गोबां खस्थ'मोन, दा माने एसे मोजां जाबाय गोरलैबो जाबाय बिदिनो गोबां टेक्न'ल'जि आरो सिगां इदिनो गारि मथरबो गैयामोन बिदिनो, दा दाथ' गोबां गारि म टर ओंखारबाय बिदिनो माने बेरायनो, अबेबा थांनो माने इदिनो बिराद माबा जाबाय आरोना मोजां जाबाय। ओमफ्राय दा बिदिनो गोबां टेक्न'लजि दं मबाइल मबाइलानो जाहैबाय बिदिनो सिगांथ' जेबो गैयामोन बिदि मबाइल। माबा दा फन रायलायनो मोजां जाबाय। माबा बिदिनो ससियेल मिडिया दं गोबां खामानियाव होयो आर ना मबाइला। गोबां टेक्न'लजि दं बिदिनो ओंखारबाय थायो टेक्न'लजि गोदान गोदान। बिदिनो आरो इदिनो टेक्न'लजिफोराबो बारायलांगासिनो
औ
आरो दा बर'फोरनाबो गोबां टेक्न'लजिजों ओंखारगासिनो। बिदिनो ए आइ जेनेबा ए आइ फैगासिनो दा। जोंना ए आइ आबो ए आइ आबो हाबगासिनो बर'आव। दा गोबां डेभलप जादों आरोना जोंना बर'आबो। दा इदिनो दावबायलांबा मोजां जागोन बर'फोरनि थाखायबो टेक्न'ल'जिया। दा नोंथाङा फंनैसो बुंनो सानदोंमोन नामा?
औ
औ
दा जेरै म-मबाइला खस खम खालामदों जेनेबा जों आजिखालि जुगाव। आगोलथ' जों मबाइलखौ जों पस्ट अफिस मिथिखायोना पस्ट अफिसाव लिरनानैसो हरोमोन ना आजिखालि जुगाथ' नों खालि सेकेण्डआवनो माबा मेसेज खालामदो थांबाय गोजानाव।
औ
बेनो आरो टेक्न'लजिया जों माने बे सानख'नोनो हाया जों टेक्न'लजिआ आरो बारायलांबाय थागोन फिउचाराव।
औ।
दा मा दं बिनि आगोल बारायबावोन आ टेक्न'लजिया जेनेबा मानसिखौबो रिप्लेस खालामनो हागोन जेनेबा जों रबट होननायथ' खोनाखादों नोंथाङा?
औ औ।
रबटजोंनो जों मान-मानसिखौ रिप्लेस खालामगोन जबाव रबटफोरखौ दोनगोन मानसिखौनो दोननाय नङा। बेदिनो आरो टेक्न'लजिया मोजांबो दं, गारजिबो दं जोंनि थाखायबो, दा बा बांसिन मोजाङानो दङ। मोजाङा बिदिनोसै आरो मोजांजों लाबा मोजां गाज्रिजों लाबा गाज्रि टेक्नोलजीआबो। खोनादों? उनाव जेनेबा उनाव नोंथांनो मा नांबावगौ एसे आं फोरमायनो हागोन। माबाफोर नांगौबा!
औ नोंथां, औ नोंथाङाथ' बुंना बुंखाबाय नालाय दा नोंथाङा एसे कम्पिउटारनि बागै एसे टेक्न'लजि
औ औ कम्पिउटार। कम्पिउटार माने आ-आगोलाव बिदि कम्पिउटार नङामोन, आगोलो जाबाय मोनसे माबा बेलेग बेलेग कम्पिउटार दंमोन मिनि कम्पिउटार होननाय सुपार कम्पिउटार दं मेरला कम्पिउटार दं। जोङो कम्पिउटार लेपटप आगोलाव कम्पिउटारा बिदि एफा देभलप नङामोननो, आजिखालिनि कम्पिउटारखौ नाय नों दा फार्स्ट सलियो। नों सेकेणडआवनो खा दा डाउनलड खालामनो हागोन सेकेण्डआवनो माबा खालामनोन आ आगोलहाय बिदि नङामोन ना कम्पिउटाराव। नों आगोलाय कम्पिउटाराव नों खालि नर्मेल खामानिल' मावनो हायोमोन जेनेबा नों लानानै लादो बिदिनो प्रजेक्ट प्रजेक्टनि थाखाय एसाइनमेन्ट माबा एक्सेल, पावार पइन्ट बिदि नगनि बुस्तु खालामनायमोन, आजिखालि कम्पिउटारजों नों माबा टेक्नल'जि जों माने हेकिं खालामनो हायो मेरला बुस्तु‌ दं पाइथन दं कदिं दं। मेरला दं बिदिनोसै आरो कम्पिउटारनि बारायलांबाय कम्पिउटारबो बेलेग बेलेग मडेलनि दं। आं नोंथांनो खिथाखादों सुपार कम्पिउटार होननाय सुपार कम्पिउटारखौ जों ओरैनो इउस खालामा जों बे गिदिर गिदिर इन्डासट्रिफोरासो इउस खालामो सुपार कम्पिउटारफोरखौ। उम बिदिनोसै आरो, बेलेग बेलेग मडेलबो दं उम।
औ। दा नोंथां आङो मबाइल टेक्नल'जि बा ए आइ टेक ल'जिनि सायाव रायज्लायनो सानदोंमोन
रायलायथ'लाय नो दा बायबिग टेक्न'लजिनि बागै लारायनोसै टेकनलजि आरो मा दिनै जोंनि मानि जुगाव मा खहा खालामगासिनो दं जेनेबा जोंनि मेगना मानो गाज्रि जागासिनो दं बेनि बा बेनि बारै म एसे रायलायनो हागोन।
आजिखालि जुगाव नाय नों उन्दै गथ'फोरा फुंआव सिखारबानो टेक्न'लजि इउस खालामो। मोनायाव जलदि उन्दुनो नागिरा बिदिनो फोरमायदो एसे माबाफोर खहाफोरखौ जेनेबा टेक्न'लजिया जोंनि मा खहा खमगासिनो दं जोंखौ जोंनि देहाफोरखौ एसे फोरमायनो हागोन?
औ दा नोंथां दााबायदि जुगावथ' मबाइल टेक्न'लजि होननायाबो माने गाज्रिसो आरोना बेबायदिनो माने गथ'फोरा दा बायदियावनो माने गोबां स्क्रिन टाइमा बांद्रायबाय माने मबाइ मबेल नायनाया दा बिदिनो माने दाबायदि उन्दै समाव माने बांद्राय मबाइल नायबाबा स्क्रिन टाइमखौ बांद्राय माबा माने देनांबो गावनि थाखाय देहाफोराबो गाज्रिसो जाहैगोन बिदिनो खम बोसोरफोरावनो माने ससमाफोर गाननांगौ आरोना बिदिनो मेगनफोराबो गाज्रि जागोन बिदिनो ओम मेगनफोर अपारेसन खालामनांगोन आरो बिदिनो गोबां खहा
ओं
आरो दा बायदियावथ' मबाइलनि साइड इफेक्टआथ' गोबां बारायगासिनो
औ औ नंगौ नोंथां।
माने ससियेल मिडियानो जाजोबगासिनो आरोना मानसिफोरखौ दा मानसिफोरना माने गोबां एडिकसन जाना दं म बाइल एबा मबाइलाव बिदिनो ससियेल मिेडिया एडिक्सन बिदिनो गोबां ससियेल मिडिया
उम
दा बेफोरखौ माने गथ'फोरा बा बांसिन मानसिफोरानो बांद्राय बाहायगासिनो बिदिनो हरफोरावबो बांद्राय ब्राइटनेस होनानै नायनाय बिदिनो बिदियावनो माने मबाइलफोराबो माने मबाइलफोराबो ब्राइटनेस बारा होनायाव मेगननो गाज्रि जायो बिदिनोसै आरो दा नोंथांआ एसे फोरमायना हादों।
औ नोंथांआ जे होनदों बे ब्राइटनेस गाज्रि जायो बे माबा नोंनि मे मेगनाबो गाज्रि जायो जोंनि मेगनल' नंङा जोंनि मेन्टेल हेल्थ स्ट्रेस बिजाब स्ट्रेसा आरो बारायसिनो बिनि जुदि नों माबा नों बे टेक्न'ल'जिखौ मोजाङै इउस खालामनांगोन जेनेबा नों स्क्रिन टाइमखौ नोंथांआ दि होनदों स्क्रिन टाइमा बारा जाबाय बिनि थाखाय जों स्क्रिन टाइमखौ खमायनांगोन। स्क्रिन टाइमखौ खमायनानै एसे खारैनो थांनांगोन जेनेबा टेक्न'लजियाथ' नों टेक्न'लजियाथ' होनाना नोंखौ। नों एसे स्क्रिन टाइम खम खालामदो होनो हायाना टेक्न'लजियाथ' बेनि सायाव आरो टेक्न'लजि नों मोजाङै मोजाङै मेगनजों नों नायनांगोन मोजाङै मानि मोजांङै साननानै इउस खालामनांगोन नों
औ।
माबा टेक्न'लजिया मेर्ला माबा बेनिफिट मेरला बेनिफिट दं जेनेबा नों टेक्न'लजि जोंनो रां खामायनो हायो मेर्ला दं मेर्ला एप्लिकेसन दं मेर्ला एप दं। बिसोरजोंनो रां खामायनो टेक्न'लजिजोंनो बेल' नंङा जेनेबा नों आजिखालि टेक्न'लजियानो ओम जेनेबा मा मा मोनोमोन उम
जेनबा ट्रेनफोरखौ नाय नों ट्रेन आजिलि ट्रेन ट्रेनानो दं टेक्नलजि बेखौथ' टेक्नलजिजों बानायदों जोंना ट्रेनफोराबो जेनेबा एर'प्लेन एर'प्लेनफोराबोथ' जाहाज दं बिदि गासिबो माने टेक्न'लजि मानो आगोलथ' बिदि गैयामोन ना माबा ओटिसफोराव बिदि गैयामोन ना बांसिन बेनोसै आरो नोंथां जोंहा समाबो जाबायमोन ना होमबा
औ दा नोंथां होनबा
औ
समाबोथ' जाबायमोन
उम
दे होमबा नोंथां।
औ औ गोजोन्थों‌